हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथां? औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों।
औ ना। औ नोंथां ओ नोंथांङा मा खालामगासिनो नोंथां?
आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ औ नोंथा थांजों ओ दाव बायनायनि सो सोमोन्दै ओ सावरायनो हागोन नामा? नोंथां
औ नोंथां हागोन थारैनो
अ ओ नोंथां होमबा जोंङो ओ दावबायनाय होनोब्लाथ' मिथिखायो नंङा होमबा बयबो नोंथां ओ दा-दावबायनानै जोंङो गासिबो सुबुंङानो मोजां मोजां मोनो नंङा होमबा नोंथां? औ दावबायनाय होनोब्ला उम दाव माने गासिबो सुबुंङानो मोजां मोनखायो बेबायदिनो ओ नोंथांङाबो ओ बेबायदिनो गोजान जायगाफोराव दावबाय फेरबाय नामा नोंथां?
औ आंथ' दावबायनाया दावबायबाय नोंथां आ गोबां जायगायाव दावबायबाय आरो दा बेफोरनि मादाव बुंनो थांङोब्ला आंङो गुबुन गुबुन रायजोआवबो दावबायदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ जेरैहाय जोंङो जोंनि सा सानजा भारतनि मोनसे समायना रायजो मेघालय नंङा होमबा इनिफ्राय बेयावबो आंङो दावबाय थांबाय उम मेघा मेघालय होनबाथाय जोब बिदि बुंनो थांङोब्ला बे गाहायै माने हाजो जायगा आरो ना बेहाय माने औ औ जोबोद समायना माने जेरैबो मिथिंगाजों बुंफबनाय जेरैहाय मोजां औ
उम नोंथांङाबो औ औ नोंथांङा बे दावबायनायनि गेजेरजों माबा माबाफोर ओ ओ गियानफोर सोरजिनो हादों नामा नोंथां?
औ दावगानायनि गेजेरजोंथ' गोबां गियानखौ सोरजिनो हायो नोंथां जेरैहाय जोङो गोबाङानो सानो दावबायनाया माने ओरैनो समनि बा रांनिल' ओरैनो रांखौल' माने गारगारनाय होननानै सानो आरो ना किन्थु बेबायदि नङा नोथां औ माने दावबायोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि गियान जेरैहाय ओ गुबुन गुबुन जायगानि ओ राव हारिमु ओ बिसोरनि थानाय जानाय बिसोरनि ओ जायगानि जौगानाया माबायदि नङा होमबा बिसोरो माबादि जिउ खुङो लोगोसेनो ओ बिथांमोननि उम मा होननानै बुङो बेखौ आं मा बुंदोंमोन दानिहाय बिथांमोना माबायदि जिउ खुङो नङा होमबा बेफोरबादि औ बे जों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जायगानि नेम खान्थिफोरा माबायदि बेफोरखौ जोङो गासिखौबो सोलोंनानै लानो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंनि औ ओ जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि लाइफआव जिहेथु जोङो सानफ्रोमबो माबा नङा माबा मोनसे मावनानै जोङो सानफ्रोमबो मुखुब थायो नङा होमबा बेफोरबादि ओ मेंनायफोर मेंनायखौ माने जोङो दाब्लायनानै गोसोनि गेजेर
लानो हाया औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो औ नोंथां नोंथाङा ओ दावबायनाय समाव ओ बे बेबायदिनो जोङोथ' ओ फेमेलिजोंबो दावबाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो हारसिंबो बा लोगो फोरजोंबो दाउ मायो औ नोंथाङा बे दावबायनाय समाव माजों उम बा माज ओस सोरजों दावबायदोंमोन नोंथाङा?
आंथ' नोंथां ओ आं बांसिनै बाइकजों दावबायनानै मोजां मोनो नोंथां
औ नङा नों औ नंगौ नोंथाङा बेबायदिनो औ हारसिं दावबाय दोंना बा न'ख नखरनि सोरबाफोर सुबुंफोर बेफोरबायदि
औ आंथ' दावबायनाय होनोब्ला आङो नोंथां लोगोफोर जोंनो दावबायनाय जायो न'खरनिजोंथ' बिदि दावबायनाय जाया खै आरो। औ बेबादि औ औ नोंथाङा मा गुबुन गुबुन जायगायाव नोंथाङा थांफेरबाय नामा?
औ नोंगौ नोंथां औ ओ आङो आङो बेबाय दिनो नोंथां शिलंआव थांफेरबाय नोंथां। बेबायदिनो शिलंआव थांदोमोन। लोगोफोरजों ओ बेबाय ओ दावबायनानै जोङो ओ गो जो मोजां मोनदों आरो ना नोंथां बे बेबायदिनो गोबां सुबुङानो दावबायनानै मोजां मोनो। खायो नं आ ओमबा नोंथां?
ओ शिलंआव ओ नों मा मा नुबोदोंमोन बा
औ नोंगौ नोंथां औ सिलंआव आं ओ आङो इलिफेनन पल्डआव थांदोंमोन आरो ना नोंथां। एलिफेन्ट बल्डाव थांनानै मा औ बेबायदिनो दै बास्रुम नुबोदों दै बास्रुम नुबोनायजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरबो लोगो मोनदों। ओ बेबायदिनो गो-गोदान गोदान सुबुंफोर गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों लोगो मोनदों लोगो मोननानै बेबायदिनो गोबां गोबां उम बाथ्राबो रायलायनो मोनदों ओ बे बायदिनो गोबां ओ ओ गोबां गुबुन गुबुन हारिनि ओ जोङो मा गलाफोरबो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। बेबायदिनो दावबायनाय होनोबाथ' जोङो ओ गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों लोगो मोनखायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो दावबायनानै मा नुफेरै जायगाखौबो जों नुनो मोनदों। ओ जोङो बेबायदिनो दाव बायनाय समाव गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि द्रेस द्रेसबो गाननो मोनदों आरो ना नोंथां। बेबायदिनो ग'लाफोराव फानोना नोंथां औ बे-बेबायदिखौ जोङो गाननो मोनदों आरोना नों बेबायदिनो दावबायनाय होनोबाथ' जों गुबुन गुबुन हारिनिबो लोगो मोनगोनखा खायो बेबायदिनो ओम दावबाय स समाव जोङो गोबां सांग्रां जानायाबो मोजां नङा होमबा नोंथां? दाव बायनायाव जों गोबां बेबायदिनो आथिखालाव गोबां सु-सुबुंफोरा गोबां सि खाव दाखेटफोरबो ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां? दावबायनाय समाव जों गोबां बां गोबां सांग्रांथि जानायाबो मोजां। ओ मानो होनोब्ला बेबाय दि लामा सामाफोराव गोबां आवथेलाबायनानै आथिखालाव गोबां गावनि जिउ खौ खोमानांनायखौबो जों जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोन नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो औ। बेबायदिनो दावबायनाय स समाव ओं गावनि जिउआव आ बेसेन गोसा जिउ खोमानांनायबो जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै। बेनिखायनो जोंङो दावबायनो थाङोब्ला गोबां सांग्रांथि जानायाबो मोजां नोंथां। बेबायदिनो जाहाथे गावखौ ओ गावखौ जाहा थे रावबो जेबो खालामनो हायै बे फोरबायदि एस से सेफटियाव जोंङो थांनांगौ आरो। नोंथां बेबायदिनो दाव औ बे दावबायनायाव गोबां गोबां उम खैफोदबो फैनो हागौ जाहा बे बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय ओमाय मा गावखौनो एसे सांग्रांथि लानांगौ आरो न नों थां बेबायदिनो दावबायनानैै जोङो गोबां सुबुंफोर लोगो लोगो मोनदों बेबायदिनो गोबां आ नुफेरै जाय खौ जों नुनो मोननानै जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों बेबायदिनो जोङो ओ
नोंथाङा माजों दावबायनानै साबसिन मोनो
औ ओ आङोथ' ओ फेमिलिजों आङो गोब थांफेराखै नों बेयो सिलं शिलंआव बेबायदिनो आङो लोगोफोरजोंसो थांदोंमोन आरोना नोंथां औ नंगौ
मा गारिजों थांदोंमोन
औ नोंगौ जोङो उम बासजों थांदोंमोन आरोना नोंथां लोगोफोरजों लोगोफोर गोबां माखासे सेमोन थां बेबायदिनो ओ बासजों थांदोंमोन आरोना जोङो
औ बेनि अनगायै नोंथाङा गुबुन माबाफोर जायगा नुबाय नामा
औ नोंथां जों औ जोंनि खाथियाव सुकि दङ खि हाजो जायखौ जोङो जायखौ जोङो मुंदांखा होननानै बुंनांगोन जाय बयबो सिनायखायो नङा होमबा नोंथां औ जायखौ जोङो औ बेबायदिनो बयबो सुबुंफोरा बे सुकि हाजोआव दावबाय फैयो गोजान गोजान जायगानि सुबुंफोराबो बे जोंनि बे औ जोंनि खाथियावनो नोंथां बे सुकी हाजिरा
जोङो दावबायब्ला बेहाय मा मा नुनो मोनगोन मा रंजानाय लानो हागोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां सुकि हाजोआव जोंनियाव बेबायदिनो दैमा दैमा दङ बेबायदिनो हाजो दङ बेबायदिनो ओ फिसा फिसा न' दङ बेयाव नोंथाङा मा होनो ओ लावखार ओंखाम जानो हागोन आरो ना नोंथां बेबायदिनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय गोबां सुबुङानो बे सुकि हाजोआव दावबाय फैयो दावबाय फैनानै गोबां सुबुं गोबां औ गोबां फरायसालिनि सुबुंफोराबो गोबां फरायसा लिफोरनि ओ फरायसालिफोर फरायसा फरायसुलिफोराबो मा बे जोंनि सुकि हाजोआव दावबाय फैयो आरो ना नोंथां बेबायदिनो दावबाय फैनानै जोंनिया लावखार ओंखाम जानाय खौ गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां बे सु खि हाजोआव बेबायदिनो जोंबो गोबां जोंबो जो जोंबो दावबायो गोबां बे सुखि हाजोआवनो ओ सुखि हाजोआव गोबां आंबो थांफेरबाय नोंथां जोंनि खाथियानो जायोना नोंथां औ बेबायदिनो गोबां सुबुंफोराबो दावबाय फैयो आरो ना नोंथां ओ जोबोद बेयाव ओ गोबां दैमा दैसा दा ओ दैमा दैसा नुनो मोनगोन आरो हाजो हाला बेफोरबायदिखौ
लोगोसेनो औ बेवहाय नोंथां बेवहायथ' हाग्राबो दं नङा होमबा नोंथां हाग्रा खुदु बेहाय म बेफोर जिब जुनार दं नामा?
औ जिब जुनारथ' दा गोबां सुबुंफोरानो दावबायफैयो नालाय नोंथां बेयाव मोनसे कमिटिबो खालामनानै हो खादों ओ जायखौ जोङो ओ बि बिसोरो माने बेफोरबायदि हाग्रानि जुनार फैयोबा इसोरो सेफ टि खालामनानै लाखियो आरो़ना नोंथां बेबायदिनो गोबांथ' बेफोरबायदि हाग्रानि जिब जुनारफोर गोबां नुनो मोना बेबायदिनो मैदेरफोरखौ जोङो सम सम फैनाय खौ जोङो नुनो मोना आरो नों थां
औ नंगौ
बेबायदिनो जोंनिया लावखार ओंखाम जानायाथ गोबां जोंनिया जानुवारि टाइमाव जोंङो बोसोराव बोसोर गोदाननि खनसेबाबो जों बेरायनो थांङो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो बेरायनो थांनायाव गोबां सुबुंफोरानो बेयाव लावखार ओंखामबो जाफैयो आरोना नोंथां बेबायदिनो बेरायनानै गावनि गोसोखौ गोजोननाय लायो आरोना नोंथां औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओनसोलावबो बेबायदिनो दावबायग्रा खाथियाव दावबायग्रा जायगा दंङ नामा नोंथां
थारैनो नोंथाङा जेखौ बुंबाय बेफोरनो जोंनि ओनसोल खाथियावनो गोलैयो आरो बे सके हाजो लोगोसे बिदिनो जोंहा दंङ ओरैहाय दारागाव हाजो बेजों लोगोसेनो औ बेबायदिनो लोगोसे दंङ जोंहा बिथिं जाय बगामाथि नंङा होमबा बेफोरबायदिनो गोबां गाहायै जोंनाव माने पिकनिक जिथु लावखार ओंखाम जाग्रा होनना बुंङो बेफोरबादि जायगाखौ जोंङो
नंगौ नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नंङा होमबा नोंथां औ नंगौ बिदिब्ला जों दोनथलायनोसै नामा
औ औ
औ दे नोंथां गोजोन्थों नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो